हेल' औ औ। खोनादों नोंथां।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
फ्रियैनो दथ'योमोन।
अ बिदिबा दिनै जोङो मोन मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनोसै ओ बे आयदाखौ लानो जोङो बेमार आजार बेमार आजारनि सोमोन्दै नोंथाङा गिबियावनो एसे फोरमायनानै होनो हागोनना?
औ औ औ नोंथां जोङो बेमार आजार होनना बुङोबाथ' जोङो मिथिखायो जिहेथु जोङो बायदिसिना जोङो दिनै मानसिफोरा बेमार आजार जायो जेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ संसार जाबोगासिनो दं जेराव जोंहा गोबां रोखोमनि बेमार आजार बारनिफ्राय जों बारग'नो जोङो बायदिसिना जोङो मुलि आरि बाहायनायखौ जों नुयोमोन गोदो जिहेथु जोंहा जेब्ला जोङो ओ हाग्रा बंग्रायाव थानानै देरबोदोंमोन लावबोदोंमोन अब्लानि समाव जोङो बायदिसिना दिनै समाव जोङो बांसिन नुनो मोनला। गोदोनि समाव जेब्ला जोंहा ओ बेफोरबायदि कलेरा बायदिसिना बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनोमोन जेराव जों बेफोरनिफ्राय बार गनो थाखाय जोङो ओ जोंहा जेबो राहा गैयामोन नाथाय जोङो दिनैनि समाव जों बायदिसिना दिनै जोङो मुलि आरो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो बेमार आजारनि खोथा जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो जेराव जों गगा मोननाय लोमजानाय बा लोमजाख्रु एसे लोमजानाय गोसा लोमजानाय बेखौ जों नुनो मोनो जोङो एसे लोमजायोब्ला जों बायदिसिना दिनै ओ मुलिफोर जायोब्लानो जों हामलांङो नाथाय गेदेर लोमजानाय होननानै बुङोबा जों दिनैनि समाव गोबां गिदिर गेदेर बेमार जानायखौ नुनो मोनो जेराव जों दायबिटिस जानायखौ नुनो मोनो सुगार बा पाटर बायदिसिना गेदेर गेदेर बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफो फोरबायदि जोङो दा नोंथां एसे फोरमायना हागोन नामा बेमार आजारनि सोमोन्दै? अलप ओ साउनद ति अलप लाहे दिब' सुन
बेमार आजार होनोब्ला जोङो उम माखासे सनदेरग्रा बेमार आरो सन्देरै बेमार बेफोरबायदि थायो। सन्देरग्रा बेमार होनोबा जायफोर भाइरास बेक्टेरिया बेफोरजों जायो बे खौ बेफोरो सन्देरग्रा बेमार आरो। जेनेबा भाइरासजों जानाय बेमार। बेफोर। जेरै गगा मोननायफोर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेमारफोर दं जेरै ओइ टिभि बेफोरो बेक्टेरिया भाइरासफोरजों जानाय बेमार आरो बे बेफोरो जुदि बेफोरनि थैफ्रा जुदि सोरनिबा देहायाव हाबफैयोबा बेमारि सुबुंनि थफ्रा बेम सोरनि देहायाव हाबहैयोब्ला बिसोरनो सनन्देरो आरो नाथाय माखासे गावनि देहायावनो सोमजिनाय बेमारबो दंङ जेरै गाव हाइ ब्लाड प्रेसार ल' प्रेसार बेफोरजों जानाय बेमार आरो दायबेटिस बेफोरजों जानाय बेमार बे गावनि देहायानो सोमजिहोनाय बेमार आरो बेफोरो बेफोरबायदि बेमारफोर दंङ आरो आरो बेफोर बेमार आजार जायो मानसि माहारिनावानो जाथों जिब जुनारानो जाथों बिराद खस्थ' भुगिनांगौ जायो खरस सानाय मोदोम सानाय थ' आथिं सानाय थाबायनो हायि गोबां रोखोमनि जेंना भुगिनांगौ जायो बेमार - आजार जायोब्ला आरो बेफोर बेमार आजारा गोबां जाहोननि थाखाय जानो हायो जानो हागौ आरोखि जेरै जोंङो बांद्राय दैयाव थाथाबाय थायोब्ला गुसु जानानै टाइफयद बेमार जानो हागौ थाइफयड बेमारा साल सालमरनला थाइफि होननाय मोनसे बेक्टेरियानि थाखाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां आथोनारि महरै गोसारनाय बेमारफोरबो थायो जेरै ओइदस बेफोरो ओदस बेमारफोरा आथोनारि गोसारो बेयो हिउमेन इमिउनाव भाइरास होननाय जों गोसार निफ्राय जायो बेफोर जाहैबाय आथोनारि सनन्देरनाय बेमार बेनिखायनो गोबां रोखोमनि जोंङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो सांग्रांथियै थानांगौ जायो
औ - औ
नोंथांङा मा माखासे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हानाय सांग्रांथिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
औ - औ नोंथां फोरमायजायो जिहेथु जोंहा बेमार आजार जायोब्ला जोंङो बेखौ जों बायदिसिना जोंङो मुलिफोर बा बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों माबा मोनसेथ' राहा लाखानांगौ जायो जेराव जोंहा दिनै गोबां दिनै जोंनि मानसिफोरा सानखांनो हानाय बा जोङो गोबां जौगानो हादों जेराव जो बायदिसिना जों दिनै बेफोर बे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो मेदिसिनारिफोरखौ जों दिहुननाय नुनो मोनदों जोंङो गोदो गोदायनि खोथा बुंनो थांङोब्ला जोङो जों जुदि गगा मोनोब्ला गोदो - गोदाय जोङो बायदिसिना जोङो थुलुंसि बा जों थुलुंसिजों लोगोसे जोङो मौरुसि बायदिसिनाखौ होनानै जोंङो जायोब्ला जों गगा मोननायफोरा हामो होननानै फोथायो जों खिनाय जानाय जायोब्ला जोंङो संफ्रें बिजौ जायोब्ला जोङो दिनै हामो होननानै जों गोदो- गोदायनिफ्रायनो जों बेफोर मुलिफोरखौ जों बाहायबोगासिनो दङ लोगोसेनो जोङो बरि देनाय बायदिसिना जों दिनै जनदिसफोरनि थाखाय जोंङो बरिफोर देनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जों बेफोरबायदिनो जोंङो मुलिफोरखौ जों गोदो -गोदायनिफ्राय बाहायनाय नुबोदों नाथाय दिनैनि समाव जों जुदि नायनो थाङोब्ला जों दिनै लोमजानायनि खोथा बुंनो थांङोब्ला जों जु जायो जानाय नुनो गोबांनि बायनाय ननो मोननि जेरैबायदि ओ हाग्रा फ्राय नागिरनानै जोंङ जो मुलिफोरखौ जोंङो देनानै जों मिथिंगायारि महरै जों जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा गोबां जौगाबाय जोंनि मेलेमफोराेथु सानखांनो हखांनो हायो जेराव ज डक्टरसफोरा जोंङो गोबां रोखोमनि रोखोमनि दिनै बायदिसिना मुलि जोङो डायबेटिस आरिफोरनि थाखाय दिनै जोंङो बेखौ फाहामनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दंङ दिनै हायोबो एसे खायसेया दिनै थांनानै थायो खायसेाबा थैलाङो नाथाय नाथाय दिनैनि समाव ओ गोबां गोदान - गोदान बेमार ओंखारदों नोंथाङाबो जेरैबायदि फोरमायदों बायदिसिना रोखोमनि बेमार दा बेफोरखौ जोङो ओ फाहामनो थाखाय एसेबां गोरलै नङा जोंनि ओ डक्टरसफोराबो दा नाजागासिनो दङ जिहेथु ओ बेफोरखौ बेमार आदार फोरखौ जुदि जों बारग'नो हायोब्ला अब्लासो जोङो ओ थांनानै थानो हागोन जेराव जोंहा बायदिसिना दिनै गोदो गोदायबो जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां जेंना सोमजिदोंमोन जेराव जोङो दिनैनि समाव ओइतस आरि बेमारफोरखौ जोङो फाहामनाया एसेबां गोरलै नङा। ओ। ओ दिनैनि समाव जुदि सोरबा जायोब्ला ओ। गोबां खहा दङ थैनायनि सान्स ओ बांसिन दङ बेनिखायनो ओ दिनै बांसिनानो हायोब्ला एसे रैखाथि थानो नांगौ जेराव जोङो लोगोसेनो जोङो गोदो गोदायनि समाव जों कलेरा बेमार जायोब्ला जों गोबां जोंनि गामि ओनसोलफोराव थैस्रां लांजोबदोंमोन जों गामि ओनसोलानो फार से निफ्राय थैलांनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो बेमार आजारनि खोथा बुङोब्ला जों सन्देरग्रा बेमार होननानै जोङो बेखौ मिथिगौ जोंनि गगा मोननायाबो जोङो सेन्देरला ला ङो मानसिफोरनियाव जेराव जोङो हासि दिउब्ला बे बारजों थांनानै गुबुननि ओ गन्थं फोराव जुदि नां होयोब्ला अब्ला गगा मोननायफोरा सन्देर होयो आरो बेफोरबायदिनो कलेरिायाबो बेफोरबायदि मोनसे सन्देरग्रा बेमारमोन जेराव मोनसे गामियाव जुदि सासे मानसि कलेरा बेमार जायोब्ला अब्ला गासैबो ओ मानसिफोर नावनो जा नोगिरो बिनिखायनो बेफोरबायदिनो गोदो गोदाय जेहेथु जोङो सानखांनो हखांनो हायै बै समाव जोंनि ओ मानसिफोरनि ओ साननाय हनायाबो इसेबां जौगा थाखोनि नङामोन। ओ बेनिखायनो जों गोबां मानसियानो जोंनि ओ मानसिफोरा थैनो गोनां जा दोंमोन गोदो गोदाय कलेरा बेमार जानाय समाव। बिदिनो जोङो दाउ अमाफोर बायदि ओ दुलदुब दाल दाब थैनानै थांनो गोनां जादोंमोन। दा बेफोरबायदि ओ गोबां खहा ओ जेराव जों दिनै ओ बेफोरनिफ्राय बारग'नो हानायनि ओ राहाखौ दिनै जोंनि डक्टरसफोरा होबाय। उनबाय बायदिसिना मुलि ओ बिदिनो जों थांनानै दङ ओ दिनैयो बेमार आजारनि मुङाव जों दिनै गोबां मानसिखौनो दिनै जों फार्मासि‌आरि होनायखौ नुनो मोनो जों दिनै फार्मासि फरायोब्ला जोङो दिनै फार्मासि ओ दुखानफोर होनो हायो बा गला हो नो हायो। जेराव जोङो जोंनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोंहा गोबां रांखान्थियारि बिथिङाव जों जौगानो हायो। जेहेथु जों बेमार आजार मानसिफोरा जाबाय थायो जेराव जोङो मोनसे ओनसोलाव जुदि जोङो फार्मासि दुखान होयो अब्ला जोङो बेवहाय जोङो बायदिसिना ओ मुलिफोरखौ जों फाननानै गोबां रां आरजिनाय जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो ओ मेडिकेल बायदिसिना ओ ओ फोराथ' जोंनि ओनसोलफोराव इसेबां बांसिन बिबांनि ओ सुबिदा महरै गैया बेनिखायनो जोङो फार्मासिफोरखौ जुदि होयोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो। जेराव बायदिसिना बिल्डिं बायदिसिना ‌क्रर क्रर रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। दा हायोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो जोंनि ओ लाइमोनफोरा जिहेथु गोदो गोदाय जों बांसिन ओ जाबायदि फरायनाय फरायनायाव जाबायदि ओ मदद मोननांगौ बेफोरबायदि मोनामोन ना थाय दिनैनि समाव जोङो ओ ‌गोजौ थाखोनि एदुकेसन लानो हायाब्लाबो जोंङो दिनै ओ मबाइल बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बायदि सिना जोङो नलेजखौ जों बुथुमना लानो हायो। जेराव जोङो दिनैनि समाव ओ बायदिसिना फार्मासि ओ होनो थाखाय जोङो फरायनायफोर बेफोरनि थाखाय जोङो फरायनो थाखाय जोङो आवगायनो हायो जिहेथु जोंहा दिनै सु ससेल मेडियानि जुग जेराव जों बेफोरबायदिनो गोबां ओ बेमार आजारनि खोथाखौ जोङो ओ मोननो हायो जों जुदि बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायनि समाव ओ जाबायदि बेमार आजारनि थाखाय जोङो ओ जों फाहामनोबा बेखौ बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा एसे गोब्राब जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव इसेबां गोब्राब जालिया। ओ दिनैनि समाव जुदि रां रुफा थायोब्ला जोंहा ओ बायदिसिना ओ जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानैबो जोङो जोंनि बेमार आजारफोरखौ जों फाहामहैनो हा जोंङो बायदिसिना जोंङो गोजान गोजान जायगायाव थांनायखौ जों नुनोमोनो ओ बायदिसिना आमेरकाफोर बायदियाव जों बांसिन देहायारि ओ फाहामनायखौ जोङो बांसिन जोङो नुहुरनो मोनो मोजाङै बिसोरनियाव ओ बायदिसिना मुलि आरि दिहुनन्नायखौ नुनो मोनो जों गुबुन गुबुन हादरफ्राव जुदि थाङोब्ला। ओ खायसे ओ हादोरफोरा ओरैबायदि एवगाबाय जेराव बायदिसिना बेमार आजारफोरखौ जोङो गोरलैयैनो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जाबायदि समाव जोङो ओ बेमार आजारा हामो बा जेसेबां सम नांगौ बिनिख्रुइ जोङो बांसिन थाबैनो जोङो गुबुन हादरफ्राव थाङोब्ला जोंङो ओ फाहामनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंनि ओ बेमार आजार फोरखौ जुदि जायो। ब्ला बेफोरबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो। जाहाथे जोङो बेमार आजार जायोब्ला बारग'नो हायो बेनि थाखाय जोङो गोबां बिथिंनि जोङो खामानि मावनांगौ दङ अब्लासो जोङो बेमार आजारनि फ्राय बारग'नो हागोन दा जिहेथु जोङो बेमार आजारनि सोमोन्दै ओ गोबां सावरायबाय।
औ नंगौ नोंथां औ औ दे नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो सा
औ औ औ औ औ दे दे दे। औ